खुलुमबाय।
ओ नोंथांङा फ्रियै दंना?
औ दा फ्रियै दङ जिरायनानै दङ।
मोजांना?
औ गासैबो मोजां नों
आ आंनाबो मोजांङैनो दङ आंङो दा नोंथांजों जेनेबा बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै ओ कल खालाम नाय जादों नोंथांङा फ्रि बा सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे।
ओ आ जेनेबा बोथोर होनोबाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि बोथोर दं नङा होमबा? दैज्लां मेसें फागुन सैथ बैसाग नङा होनबा? गोबां रोखोमनि जेनेबा जोंहा दैज्लां बोथोराव मा मावो दैज्लां बोथोराव मा मा मैं मैगं मोनो दैज्लां ओ मा होनो गायनाय फुनायनि सोमोन्दैबो जायोना। ए दैज्लां बोथोराव आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जेजेनेबा गोजां बोथोरावबो जोंहा माखासे फोरबोफोर फालियो बेफोरनि सोमोन्दै अनेक गोबां रोखोमनि बेफोरजों ओ सोमोन्दो थानाय गासैबो गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांजों राय ओ सावरायनो होननानै ओ माबानाय ओ सिगांनाय जाबाय नोंथाङा फ्रिबा आं सावरायनोसै आरो।
औ आ दे।
ओ माने जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' जेनेबा गायनाय फुनाय गायनाय फु फुनाय आबाद मावनायनि बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोराव ओ अखाबो फैयो सान्दुंबो दुङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोर राव बोथोराव ओ गोबां रोखोमनि जाग्रा आबादफोरबो माबानाय माव मावनाय जायो माइ माइ गायनायाथ' माइ गायनाय माइखौबो जों गायखायो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथो आव मा मा मैगं मोननाय जायो एबा गायनाय जायो जेनेबा जों खुमब्रा जोगोनार फान्थाव खांखिलर आरो भिन्दि जेनेबा भिन्दियाथ' ओ गोजां बोथोरनिबो थायो खिन्थु भिन्दिबो मोनो नङा होनबा थाइबें आरो मा होनो मा मोनबावोमोनलाय ओ मैथा बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आबाद मावनानै नङा होनबा। आरो जेनेबा जोंहा मेसें बोथोराव थ' गोजांनाय खुवा बेफोर माने गोरान बोथोर जायो नङा होनबा जेनेबा मेसें बोथोर बोथोराव जोङो बान्दा कबि दुन्दिया फुल कबि ओमफ्राय एयो मा होनो मा मा मोनबावोनलाय दैज्लां मसें बोथ बोथोराव आं बावलायलांबाय नोंथोर लाफा दुन्दिया लाइ बेसरखौबो बे माबा मेसें बोथोरावनो गायनाय जायोमोन दा गोरा गोरान आबाद। आबादबो मावनाय जायो बेसर ना जुखाम। जोङो माने मेसें बोथोराव मावो आरो जोंहा मा बोथोर दंबावो। ओ फुष खुवा खुनाय बोथोरखौ मा होनोमोनलाय फुस ना मा होनोमोन।
औ ओम फुआ
खुवा खुनो फुसआानो गोलैयोमदां। माग मागआवथ' खुवाबो खुयोना मा ओ जेनेबा बेयावथ' बेबो मेसेङावनो गोगलैयोना खुवा खुनाय बोथ बोथोर जायो आरो गुसु थान्दा ना नङा होनबा ओमफ्रायायो। जेनेबा फागुनावथ' बार स्रिउ स्रिउ बारनाय बिफां लाइफांनि बिलाइ सिरि सिरिनाय ओमफ्रायो सैदआव जेनेबा जोंनिया जेनेबा बिफां लाइफांफोरा गोदान बिलाइ खिलियो गोथां गोथां। नङा होमबा ओमफ्राय बैसागुआव थ' जोंहा रंजानाय बाज बाजानाय बैसागु जायोब्लाथ' जोंहा बे रंजानाय बाजानाय बिफां लाइफां खिलिनाय गोथां सोमखोर महर लानाय बे बेनोना बै जेनेबा बैसागु बैसागो बोथोरावथ' जों बांसिनैनो रंजानाय बाजानायाव मुखुब जायो नङा होनबा।
औ
आरो बैसागोनि आरो दैज्लां बोथोराव माने दैबाना अखानायजों लोगोसे दैबानाबो माखासे खहाबो जायो ओमफ्राय जोंनो दैज्लां बोथोराव अखा हानाय अखा खौबो नांगौ जायो नङा होनबा।
औ गोबां माने अखा गैयाब्लाबो माइ गायनायफ्राव आबाद मावनायफ्राव उसुबिदा।
खहा जायो जोबोरनो जेनेबा जोंहा मिसिं सानानै मथर सानानै दै सारनानै खेथि मावनाङोबा आबाद मावनाङोबाथा जोंहा गोबां खहा जायो। जायो नङा होमबा रांनि खहा थावनि खहा नङा होनबा। जेनेबा जोंनोथ दा दैज्लां बोथोराव जों माइ गाय माय गायनो होनबाथ जोंनो जेनेबा अखा अखा नांगौ आमफ्राय किन्तु नांगौनि बारा हायोब्ला बेनो आरो दैबाना जायो खेति आबादफोरखौ दैज्लां बोथोरा माने बां फ्राय दैबाना जायोबा खहा खालामो खिन्थु माने बेनो आरो दैबानाया माखासे जोंनो फुलुंबो होयो। होनानै गालाङो नङा होनबा।
औ
माने आबादफोरखौ उननि आबादफोरखौ मोजांबो खालामो। आरो खा मालाबा मालाबा समाव दैबानाजों जोंहा मा जायो ओ आबादफोरखौ खोबसिनलाङो बुसेन‌‌ बुसि बलांजोबो बेफोरनिबो खहा माखासे जायो जोंहा नङा होनबा आरो जेनेबा जोङो दैबाना जानायनि माखासे मुलाम्फाबो दैज्लां बोथोराव जेनेबा जोंहा ना ना मोनजायो ना सारनानै मोन-मोननो हायो नङा होनबा बेफोरो मुलाम्फायाव गोलैयो लोगोसे जेनेबा ओम मा होनो माइ गायनायावथ जोंखौ जोबोद सहाय होखायो दैज्लां बोथोरा मानो होमबा अखाखौथ' जोंनो नांगौ औ आरो मालाय मा सावरायबावनो नोंथां बुंदो
नोंथां मोननाबो दा जेरै माइ गायगासिनो दङ नोंथांमोननि हरैबो गायखांबाय नामा माइफ्रा आ
अ जोंनियाथ‌' दा माइखौ गायगासिनोआनो दङ दा माने जोंना एसे गोबां बुरजा जायो नालाय माइ गायनाया ओ नो खावसे नआवनो माने नायनानै माने गुबुनफोरनो गायहोयो आरो जोंनिया ननिया दा गायनाय जागासिनो
औ औ मा मा मा मा माइ गायदों जेनेबा माइ गोबां रोखोमनि आबा माने माइबो दंना
ओ जों जोंनि नआव माने जोंहा बंगबिन्दु आमफायो जोंहा जोस ओ जोसाखौबो एसे गायो आम फायो मा होनो माइब्रा माइब्रा आमफायो आ बेयो फुजा होनायाव ओ होग्रा माइरंखौ मा होनोमोनथाय बेखौबो गायो एसेनो बारा बा गाया आरो खिन्थु आगलानाया नांगौ नालाय जोंनाथ ओ बेनि थाखाय एसे गायो बेखौ माइसालि ना मा माइ होनोथाय जिखुनु बेखौबो एसे गायो आरो दखरसेसोसो गायो जिखुनु आगलानो खिन्थि बेखौ गायो आरो फुजा होनो आन्था ओम नों नों थां मोननिखैजालाय मा मा माइ गायनाय जायो
जोंनि ओरैहायथ' बांसिनानो रनजित माइखौ गायो मानोना बियो जा एरनायावबो बांसिन एरो आरो जानायावबो ओ बयबो जानो हायो आरो खि ना खिन्थु गोथाव मोनो औ आरो बेबायदिनो जोसाबो गायनाय जायो जोसाफोरखौ गाव गावनि बाहायनायनि थाखायल गायनाय जायो आरो
ओ माने जोसा जोसाया बांद्राय माने एसेबां ओंखारा नालाय एसे एसेल माने गायबाबो एसेल खम खिन्थु जोसाया बुहुद दाम दङ
औ दाम दंखायनो माने बेखौ जास्ट गाव गावनि नआव बाहायनो आ न्था ओ गायनायनि हिसाबै औ औ बेखायनो माने इयो गाव गाव मावनाय नालाय बेखौ इसे जानानै एसे खुसि रंजानो हानाय माने बिनि आन्था गायनाय जायो आरो आरो बिदिनो औ
आरो जेनेबा उम माखासे बेलेग मैगंफोरबो गायोना बोथोर लानानै बोथोर बे फोरनि मादाव नोंसिनिखैजाय मा मा मैगंखौ गायनो बांसिन मोजां मोनो बा बांसिन मावनाय नुयो बेखौ फोर मायनो हागोन नामा नोंथाङा?
थ जे सागफ्रा सलिगासिनो दं मैद्रु फै जेरै मा माम ओ। साफोरखौ गायो मानोना मैस्थायानो ओ एसेयावनो गोबां एरनाय जायो नालाय।
औ औ गोखैबो आरो जानोबो बयजोंबो मिलायो खा
औ गोथाव औ आरो बे। दानि बे गोलोम बोथोरावहाय जोङो दसेनो एसे देहाफोरखौ उसुबिदा मोनोना। स' बेफोरखौनो जोङो बाहायनानै जोङो एसे एनै दालिफ्राव बा माहायबाफोर। बे मैस्थाखौ होनानै जायोब्ला देहाया स्रां मोनोना।
औ औ माने बेयो बे माबाखौ मा होनोमोन। लाय बांगाल मैथाना मा होनो बेखौ जायोबा सान्दुंनिफ्राय माने। सान्दुं खामनाय बा सान्दुंजों आम बोरैबा एसे देहाखौ दुरबल मोननाया खारो होननानै मा। नियो फैयो आरो मानसिफोरा मे बोलो मोनो खारो होननानै।
माने लेलायनाय मोननाय देहाब्ला बेखौ माने बिदै फुदुंनानै लों। नांगौ होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा।
औ आरो बिदिनो गोबांफोर। माफोरबो दङना जोंनिया जेनेबा जोंथ' आंथ' माने गोजां बोथोराव। ओ गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोरखौ मानि थाखाय मोजां मोनो होनबा जुखाम मोनोना बे जुखाम। खौ माने। सावनानै हांनानै जानो थाखायनो जोबोद मोजां मोनो गोसो गोजां बोथोरखौ गोजां बोथोर। बोथोराव माने जुखाम -जुखाम आबादनिफ्राय खिन्थु गोबां रांबो आरजिनानै लानो हायो। ख खस्थ'बो खरसबो दं ओमफ्रायो गोबां रांबो आरजिनो हायो। आरो जोङो बे बेसर आबादखौबो मावोना जेनेबा मेसें बोथोराव गोजां बोथोराव। दाव। बे बेसरनिफ्राय जोङो जेनेबा थाव थावबो दिहुनो ना दिहुनो जोंहा। दाथ'आव बेसर आबादखौनो बांसिन मावो बेसर आरो जुखाम जायो बेनिफ्राय जोङो जुखामनिफ्रा जुखामखौ माने माबानालाय मिसिं। जों जेला खाखाङोना मिसिंजों खाखांनायनि उनाव माने बेखौ फोरानखां आरिखां माने बाजाराव फानोबा गोबां मुलाम्फा मोनो आरो ओमफ्रायो बेसरनिफ्राय जोंहा न'आवनो थाव बानायनानै जायो। नोंस्रा बेसर आबाद मावो ना मावा गोजां बोथोराव?
नाथाय जोङो गामियावहाय जे जायफ्रा मावो जोङो बिसोरनि। निफ्राय बायस'नानै जोङो बेखौहाय थाव फेरेदो आरो मानोना बे लकेल बेसरनिफ्राय। जे थाव मोनो बियो गोबां गगा मोननाय बा बायदि रोखोम नेचारेल। बेयो मोनसे खामानिबो होयो आरो देहानि थाखाय थ जोंथ' औ औ। मोजां जायो आरो जों मिथिखागौ। जे बे गोजां बोथोरावहाय गोबां गगा मोननाय बिदि बायदि रोखोम। नि बेमारबो फैयोना थ' बे समावहाय जोङो बे। लकेल एकदम पियर बे बेसर बेगरनि थावखौ फेरेदनायखौ जोङो बाहायोब्ला। मोजां साबसिन जायो आरो।
उ ओमफ्राय बेसर बेसर जाय बेसर थाव। माने ननि न'निफ्राय मोननाय बेसर टावना बियो माने एसे होबानो नाङो खिन्थु बाजाराव। मोननायखौ ओ थावखौ आं नुनो मोनो जे बुरजा होआबो नांनो नागिरा आरो मा। माने माखासे। गोबां बुस्थु होनाङिखौ माने मिलायनानै लगायनानै माने बेखौ बानायनाय जायो बि। बेनि थाखाय माने बियो जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहाबो खालामो खिन्थु जों जाय न' न'आव बानायनाय बा न'निफ्राय जों गायनाय जों दिुहुननाय बे बेयावथ' जेबो। जेबा लागाय मोनदेर जेबो बेलेक बुसथु एबा उ केेमिकेल सिमिके जेबो लगायनाय जाया। ना बेनि थाखाय माने जोंनि देहानि थाखायबो जायोबा जोंहा जेबो खहा एबा माबा जानाय। बेखौ आं नुनो मोना आरो नों मा नोंथाङा मा बुङो।
औ बेथ' जों हाजासे जों गावनि दिहुननाय बुस्थुखौहायसो जों बाहा नो हायोब्ला साबसिन आरो जोंनि अन जों गावबागाव गायनानै गावबागाव बाहायनो हायोब्ला बे जोंनि दे देहानि थाखायबो आरो जोंनि उननि औ से- पथिनि थाखायबो गोबां स्टर खालामनानै दोननो हायो बेखौ नाव
औ---आरो गोबाव सम दोनबाबो बियो थाब गाज्रि जाखाया।
औ औ
दे होमबा नोंथां नोंगो ओ सावरा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों दे।